औ खोनादोंना नोंथां
अ मोजां खोनाफैदों दे नोंथां नोंथांनिखौ
नोंथाङा बेस्थ' खोनादों खोनादों नोंथाङा फ्रिना
फ्रि नोंथां जिरायनानै दं
अब्ला जों मोनसे टपिक लानानै रायल्लायसै नामा नोंथां
बुंनायसै दे नोंथां मानि सायाव सावरायथावो दा समाव
जेरै फिथाइ सामथायाइ दा जा फिथाइ सामथायाइ थायो आरोखि ना नोंथां
औ औ औ
दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर दा आरो मेसें बोथोरनिखौ रायज्लायसै
जायो नोंथां मोननैखौबो सोफाजायो नोंथाङा बुंग्रोदो दे मा
ओरैनो नोंथांमोननियाव दा बे बोथोराव आरोखि दा समाव दैज्लां बोथोराव ओरनो मा मा फिथाइफोर मोननाय जायो
ओरैनोथ' औ औ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ औ
दामानि बे समाव खान्थाल थाइजौ लिसु आनारस बेफोरखौ जोंनि जायगायाव मोननो थाङो आरो नोंथां
औ
दा नोंथांमोननि जायगायावलाय मा मा मोनो ओरैनो खिन्थादो
जोंनियावबो बेखौनो मोनो जेखौ नों दा होन्दों आरोखि ना जेरै थाइजौफोर खान्थाल
औ औ औ
उम बिदिनो नोंथांमोननियाव बेफोरखौ फाननाय जायो नामा ओर नोंसिनाव गामिफ्राव मोननाय फिथाइफोरखौ
नोंथां मानि न'खर न'खर बिदिनो गोबां फिथाइ थानायलाय मानि जाथ्र'नो हाया जायोना नोंथां
औ
बिनि थाखायनो मानि फाननो गोनां जायो आरो नोंथां नङाबा लस जागोन ना नोंथां फिथाइफ्रा ओरैनो औ नोंथां बिनिखायनो मानि बाजार फिसा दं हिसाबै मानि फानहैयो आरो जेनेबा एसे गामि दरब्रै दरबा बिदि बाजार जाफैग्रा बिदिनो मोनसे बाजार दं आरो जोंनि खाथिनि गामियाव नोंथां
ओरैनो औ दे नोंथां बुंग्रोलाय नोंथां।
बेवहायनो मानि जेनाखि फिथाइ दैज्लां बोथोराव मोननाय बा दैज्लां बोथोरनि फिथाइखौ फानहैयो बेयाव मेसें बोथोरनि मोननाय फिथाइफोरखौ मेसें बोथोरनिखौ फानहैयो बेयाव बिदिनो मानि गोबां जेनाखि न'खराव थानाय फिथाइफोर बेखौ फानहैनाय जायो आरो नोंथां
औ
अ नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन?
औ बुंगोन ओरैनो नोंथांमोननियाव फिथाइफोरखौ जरा हिसाबै फानो ना केजि हिसाबै फाननाय जायो नोंथां?
ओरैनोथ' जेनेबा जरा जरा फाना माने नोंथां बिदिनो जेनेबा खान्थाल फिथाइफोरखौ ना नोंथां सोरबा सोरबा थाइसे गथा फिथाइ बो फानो बा सोरबा सोरबा दानख- दानखावनानै फिसा फिसा खालामनानैबो फाननाय नुनो मोनो सोरबाबा बिसब जिरनानै फाननाय बो नुनो मोनो। दा बिदिनो खान्थाल फिथाइ थाइसेयाव बिदिनो सल्लिस थाखा पन्सास थाखा बिदि साइसखौ नायनानै आरो गिदिर फिसा बिदि साइसखौ नायनानै फाननाय जायो ओरैनो बिसब बा बिदिनो बिदिनो एसे सैख्लाबगासे खावसेबा बिदिनो फन्द्र' थाखा बिस थाखा बिदिनो बिसब थानायखौ नायनानै फाननाय जायो आरो नोंथां। ओरैनो थालिरफोरनियाव जेनेबा थालिर फिथाइफोरनि बेलायाव नायनो थाङोबा जोङो ओ जाबसे हिसाबै फानो जेने बा जाबसेयाव बेसेबां थायो बेखौ हिसाब खालामनानै फाननाय जायो आरो नोंथां। आरो सोरबा सोरबा बिदिनो दाथ' गोलोम बोथोर बयबो थालिर जानो लुबैयो बे समाव मानि थाइथामजों दस थाखा बिदि फाननायबो नुनो मोनलायलाङो आरो
नंगौ नंगौ नंगौं नोंथां। थायजौ थायजौनि बेलायाव माबोरै फान्नो नोंथाङा?
थाइजौनि बेलायाव माने बांसिनखौ आं केजि फाननायखौ नुदों आरो नोंथां केजियाव बिस थाखा बिदि फानो आरो जोंनिथिं नोंथां
उम
आरो गोबां बिदिनो जोंनि जेनाखि गामिनि थाइजौ बियो जोबोद मोजां जायो। लकेल जेबो मा होनो बेखौ
मेडिसिन गैयि जायो नोंथां औ।
गाज्रि हासार होआ जेनेबा जोंना गोबोरखि हासार बा माबा मोनसे गावनि जे हानि भिटामिन बेजोंनो हारसिङै देरनाय फिथाइ होनजायो जों नोंथां। बेखौ
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा मोजां आरो जेनेबा बायनानै जायोबा जोबोद मोजांमसेनावनो मोन जेनेबा केजियावसो बिस थाखा अब्ला जो बोद मुलामफा जायो नङा होनबा
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
ओरैनो नोंथांमोननिथिं माबादि जेनेबा फिथाइ सामथाइनि बेसेना नोंथाङा जे आंनाव सोंदोंमोन नोंथाङाबो नोंथांमोननि जायगानि बेसेनखौ एसे खिन्थादो
बेसेना खाथियाव बाजार दं हिसाबै जोंनियावबो बिदिनो जायो नोंथांमोननि बादिनो जोंनियाव एसे खम जायलाय गामि सिं जाहैबायना नोंथां गामिनिफ्राय जेव जेव जिनिस ओंखारबोनाय जायो बुरजा जिनिस ओंखारनाय जायो जेरै- फिथाइ सामथायफ्रा खम बेसेनाव हरनांगौ जायो जेरै थाइ जरासे गाहामावसो खान्थाल फिथाइफोरखौ फन्सास थाखा गाहामनि सल्लिस थाखा गाहामनि हरनांगौ जायो नोंथाङा
ए औ
गामि सिं हिसाबै गामियाव बुरजा बयनावबो दङल खान्थालफिफां थाइजौफिफां एसे खम बेसेनाव हरनांगौ जायो नोंथां। उम आनारस फथायाया खिथु दाम गोसाो आरोखि नोंथां दामथ दाम दंथा बे दाम खम मोना औ
मिथिगौ नामा बेसे नों
फसआवनो जोंजों आसि थाखा एस' थाखा होननाय खोनादों नों
अ अ
बे जिनिसा रउनाव थलालोंथां माखासे फिथाइ सामथायाइ थायो बे फिथाइ सामथा थाया
औ औ औ नोंथां औ औ ओरैनो नोंथां दा समाव द्रागनफोर मोनो नामा एसे फोरमायलायना
द्रगनखौथ' मोननो थां द्रागनआथ' बार' मास फिथाइयानो होनजायो नोंथां थारमाने बार' मास मोनगोन बेखौ बिदि औ बिनि दामाथ' गोगोम थाङोना
औ
नोंथांमोननियावबो दङ नामा ड्रागन बिफांफोर
दड्रागन माने जोंनि जायगायाव मोननो थाङा नोंथां मानिे गया आरो ना दड्रागनखौ।
औ औ
फांसेबो गैया बुंजायो जोंनि गामियाव दस्रा गुबुन फिथाइ सामथायाइ दं जेनेबा फांफा फांनै जेरै मा होनो बेखौ आनारसफोर दंलाबायो सोरनावबा सोरनावबा नोंथां
औ
औ आनारसखौ रालि रैमालिबो होनो ना नोंथां
औ रैमालि होनो
फिथाइबो दंलाबायो बिदिनो थाइजौ बिदिनो थालिर दा नोंथाङां नोंनाव मोनसे जेनेबा नोंथांमोननि जायगानि मोनसे जेनाखि खान खान्थाल थाइजौ बेफोर जानायनि फारसे एसे सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा खान्थालफोरखौ ज' ज' बिदिनो खाथि खाला मानसि ज' सायख्लुमाव जिरायनानै जायो नामा नोंथां
नोंगौ नोंथां बिदिनो जायो नों सैथोखौनो होनदों ज' जायो बिदिनो न' गुदि गुदिनि नख कामिनि जाय ओमफ्राय बेखौनो दिथनानै रानाय जायो आरोखि नोंथां खाथिनिखौथ' मोनबाय गोजाननिखौथ' बहा मोनबावोन नोंथां
औ औ औ दा नोंथां नोंथाङा फोथायो नामा जेनेबा गोलोम बोथोराव खान्थाल फिथाइ जायो बा रासिन गरम जायो होननानै नोंथाङा मिथिगौ बा फोथायो नामा?
आंथ' बेखौ मोजाङै बुंनो हाया नाथाय गोलोमो गरम जायो आरोखि ना उसाव गोादाव मोनो
औ
डायरेक्टलिथ' बुंनो हाला जानानै गरम जामारो ना बोथोरा गरमखा
औ औ नोंथां औ नंगौ जेनेबा नोंथां फिथाइफोरनि बिथोराव नोंथाङा मोजां मोनसिननाय फिथाइखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा
रैमालियबो मोजां मोना रैमालिखौ मोजां मोनो आंस्ट्रिक्टआव
औ औ औ
खायसे सुबुंफ्रा जानो हाया लोमजायो गगा मोनो
औ नंगौ नोंथां नांगौ थान्दा ना बुस्थुआ औ
औ नोंथांमोननिजों जासोगारो नामा बे फिथाइखौ नोंथां
अ रैमालिखौ नामा नोंथां?
औ रैमालिखौ रैमालिखौ
रैमालिखौ मानि जोंनि गामियाव बांद्राय गैया नोंथां जायनाखि न'खरफा न'खरनै दं बिथांमोना जायो खोमा नाथाय जों बायनानैसो जानो गोनां जायो आरो। फिफां गैयिलाय नोंथां बायनानै जायो आरो नोंथां दा गरम बोथोर नङा होमबा
औ नंगौ
गरमाव मानि फ्रिस फाव सोनानै दोननानै जेनेबा साखा साखा हानानै जानो जोबोद मोजां आरो
नोंथांमोना फ्रेसआवबो सोलायनानै जायो।
औ औ नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा। रैमालिखौ जायोबा बांसिन मानसिया जेनेबा सोरबा सोरबा लोमजालाबायो नोंगौ नोंथां गोबाव बेखौ जायोबा माने लोमजामारो आरोना
औ औ।
जायनाखि एसेयावनो गगा मोनग्रा बा लोमजाग्रा बिसोर माने फा खाखा आरो नोंथां जेनेबा लोमजाथारगोनखि लोमजाथारगोन आरो बेखौ जायोबा बिदि जायो आरो नोंथां।
औ।
दा फिथाइ सामथायाइनि बेलायावबो बिदिनो आरो सोरबा सोरबा माबेबा माबेबा फिथाइखौ जानो हाया सोरबा मबेबा मोजांसिन मोनो बेफोरबायदि दं आरो जोंनि जायनाखि मानसि मानसिफोरनि गेजेराव नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथाङा जेनेबा फिथाइ सामथायाइनि बेलायावहाय गासिखौबो जानो मोजां मोनो नामा?
जानायाथ' गासिबो जाजोबो नोंथां बेखौ बराद गैया मोजां मोनदोंज नालाय बोथोरजों हेलौ नोंथां।
औ औ नोंथां हेलौ मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
नोंसिनियाव मेसें बोथोराव मा मा फिथाइ मोननाय जायो ओरैनो
ओरैनोथ' मेसें बोथोराव थायनाय फिथाइ होनोबा बिदिनो मा फिथाइ दङथाय जोंनावहाय जोंनि गामियाव नोंथां र' गोसोखांनांगोनसो
गोसोखां दे नोंथां
मेसें बोथोराव बिदिनो खमला मोनो नोंथां कमला खमला ओरैथ' थालिर थाखाबाय थालिरा नोंथां बार' मासिया थायोना नोंथां।
औ थायो थायो।
औ थालिरखौनो मोननो हायो आरो थालिर बिदिनो खमला नारें जुमब्रा बैग्रि नै दासो गोसोआव फैदों नोंथां।
औ
औ बेफोरनो आरो नोंथां बैग्रिफ्राथ' नोंथां जों बयनिबो फेभारेटखा
औ
गोथाङाव संख्रि फानलुजोंबो जाजायो नङा होमबा खोनादोंना नोंथाङा
जाजायो जाजायो। खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा ओरैनो औ औ ओरैनो नोंथांमोननि न'आव नारें जुमब्राफोर दंना गैया?
आरो जोंदा दं दङ नोंथां
औ जेनेबा जानायफोरा मा मारै मारै जायो बेफोरखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा नारें जुमब्राखौ जानायनि बेलायाव माबादि जायो?
लेबुफ्रा देन गुफुर गुफुरखौ जानाय जायो सोरबा सो सोरबा बिगुरनि सिङाव थानाय मोनसे गुफुर
औ औ।
औ। बिदिबा नोंथां जोंना समा जाबाय जाबाय मानो।
औ औ औ नोंथां। दे अब्ला नोंथां।
औ दे।